हेलौ
खोनादोंना
खोनादोंना
ओ ओं खोनादों दायो जों बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ जागायनोसै जोंनि आयदाया दायो दिनै-दिनै जोंङो औवानि बाहायनायनि सायाव सावरायगोन।
औ
दानिया बबे आयदाखौ जागायनिसै बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो औवाखौ बाहायबोदों गावसोरनि जिउ खुंनायाव बर'फ्रा गोदो गोदाय मिथिंगायानिफ्राय मोननाय बेसादजोंनो थारमाने गावसिनि जिउ खुंनायाव बेबो मा होनो औवानि बाहायनाया जोबोद औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जों बर'फोरनि जिउ खुंनायाव बर'फ्रा गोदो न'लुनाय समनिफ्रायनो न' लुनायावबो बिदिनो औवानि खुन्था बानायनानै आरो औवानि न' बानायनायाव औवानि खुन्थाखौ होयोमोन ओमफ्राय आरो बिदिनो उखुम माबानायावबो औवानि माबा बानायनानै जेनेबा औवाजों लुयोमोन आरोना गोदो। बर'फ्रा बेनि उनाव जेनेबा गोदो मिथिनाय बायदिबा आबै आबौमोना गथ'फोरनि गथ' जोनोम जानाय समाव नारि हास'नायावबो औवानि गोबौ बै बिगुरजोंहाय हास'योमोन आरोना।
औ
आरोबाव बर'फ्रा गो दो गोदोनिफ्रायनो बेजों लोगोसे औवानिफ्राय ना हम बायदिसिना जेनेबा ना हमनाय आदबफ्राव जेनेबा ना हमनायफोरखौहाय बिदिनो सेन खखा बिदिनो हेबनानै बे औवाजोंनो हेबनानै ना खौहाय हमना जायोमोन आरोना।
औ
औवाखौहाय जों आरोबाव बर'फोरखौ बाहायनाय नुबावो जे जेनेबा औवाफोरखौहाय बर'फ्रा थारमाने बर'फोरनियाव औवा गैयाबानो बर'फोरनि संसार जानाया एसे आद्रा बायदि नुहुरो आरोना जोंङो बर' नि रायजो जानायाव। खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अम मा होनो औवाखौ आरोबाव जोंङो दोरोंङारि माबायाव मा होनो हारिमुवारि माबानायावबो फालिनायावबो जोंङो नुनो मोनो। जेरै जों औवा खौ मागो दमासि समावहाय बेलागुर सावनाय समावहाय औवाखौहाय गथा-गथा दाननानै औवाखौहाय सिङाव सोनानै जेनेबा जेब्ला बेलागुर सावनाय समावहाय बेखौ होयो आरोना जाहाथे बेरो बे औवाया खामनानै आरो बिदिनो औवाखौहाय जोंङो बर' सुबुंफ्रा जेब्ला मानसि थैयो आरोना बे थैनाय समावहाय औवाजोंनो बैसां खानानै औवाखौहाय बैसां खानानै बे बै औवानि बैसांजोंनो जेनेबा मानसिखौहाय बे सावनाय जायगायाव लांङो आरोना बे औवाजों बैसां खानायजोंनो ओमफ्राय बिदिनो औवाखौहाय बर'फ्रा गुबुन-गुबुन आयदायाव बाहायो जेरै जोंङो सान्द्रि संग्राय बिदिनो रयनाफोर बानायनायाव बे औवाखौनो बाहायो आरो ना। आरो बर'फ्राथ' गोदो आबाद जाबोनाय मानसि आबाद जाबोनाय हारि नालाय मोनसे बर'आ बेयावबो खदाल बायदि सिना बानायनायाव हासिनि बानायनायाव बे औवाजोंनो बानायबोयोमोन आरोना गोदो गोदाय। ओमफ्राय बेखौनो बर'फ्रा बाहायबोयै बाहायबोयै दिनैसिम दिनैसिमबो जों नुनो मोनो बर'फोरनि बर'फोरखौबो जेनेबा औवाखौ बाहायनायखौ आरो बर' बर' न'खरफ्रामनियावबो जोङो औवा सुबाखौ नुनो मोनो आरोना दिनैसिम। आथिखालावबो नोंथाङा औवानि बाहायनाय बागै माबाफोर आरो मोनथिबावो नामा?
आंनि नायहरा आरो मोनदोंना मोननायावथ' नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि होनलांदों बेफोरबायदियानो माने बेफोरनो आंनाबो बेफोरनो गोजा होननानै बुंनो हायो आरो। जोंनि गासिबो हारिमु बायदियानो एखे नालाय जोंनि थानाय मानाय जोंना गासिबो एखे नालाय माने नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांगोन बेखौनो होननानै आंबो बुंनो हायो आरो माने औवायानो जोंनि माने जोनोमनिफ्राय बा बर' हारिनिफ्राय माने जोंनिनोखा होननानै बुंनो हायो आरो माने आंगो होननानै।
आरो आथिखालाव औवानि बाहायनायखौ खम जानायखौ नुदोंना बारा जानायखौ नुदों नोंथाङा?
आथिखालावथ' बुं थांब्ला बाहायनाया खम जालांबाय होनना बुंनो हायो आरो मानोना आथिखालाव न' बां बायदिसिना लुनाय बा बायदिसिना माबा माबियाव बाहायनायफ्रा गासिबो फाखक्कानि जाजोब्बाय बा लहानि जाजोब्बाय बिदिनो अनेख सोलायनाय नुनो मोनदों आरो।
जाय नुनो मोन्दों
ओम आरो औवानि बिबांआबो आथिखालाव गोबां खम जाबाय होननानै बुंनो हायो आरो। मानोना बेफोरनि फारसे आजि आजिखालिनि मानसिफ्रा गोसो होयैखौ नुनो मोननाय जायो आरो बांसिनानो आजिखालिनि जौगालु मुवा बायदिसिनाजोंसो बानायनाय बायदिसिनाफोरखौ बाहायनाय नुसै आरो।
औ औ।
थेवबो गंफा गंनै दाबो बेफोरनि बागै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
नोंगौ। बिदिनो जोङो दा मा होनो ना हमनायाव बाहायनायखौबो जोङो सेन ख'खाखौ बारा हेबला आरो मानसिफ्रा थारमाने आथि खालाव थारमाने सम सम होनो हाला आरो ना थिग बिदिनो-बिदिनो हार बेयाव फाननाय बा ओरै मुर माबाफोरखौ मा होनो जेफोरजोंहाय फुख्रियाव ना सारो आरो थिग बिदिनो आथिखालाव जेनेबा दुब्लियाव ना सेन खखाजों ना हमनायखौबो नुनो मोनला जोङो गाव गावबागाव फख्रि बानायनानै गोसोब्लानो सारनानै जानाय बे मोनसे मा होनो जौगालु माबाजों बानायनाय जे आस्रा जे जों बेफोरजों सारनानै हमना जानायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नों नोंथाङा नोंथांनियाव माखासे सोंथि सोंनो हागोन नामा ओ नोंथाङा मोनथिनाय माखासे औवाफोरनि नामफोर मुंख'नो हागोन नामा
औवा अ हागोन-हागोन मा होनो जोङो ओरैनो सरासनस्रायै मोनसे मोन गावबा गाव न' न' थानाया जाबाय औवा मा होनो गामि ओनसोलाव बा न'आव थानाय औवाखौ मा होनो औवा गुबै होनना मोन्थियो आरो औवा गुबै आरो औवा बुरखा होनना यो आरो ना आरो औवा बुरखाखौहाय जोङो न'नि खुन्थिया बानायनायाव गोदोहाय आबै आबौमोना बाहायबोयोमोन ओमफ्राय आरो बे औवा-औवा गुबैखौहाय माबायाव मा होनो बिदिनो न'नि गोजौहाय बेरा माबाबानाय मा होनो इन्जुरनि बेरा बानायनाय ओमफ्राय बिदिनो ओ बायदिसिना संग्राय माबाफोर हेबनायाव बाहायो आर ना बे औवा गुबैखौहाय ओमफ्राय आरो हाजोआव थानाय औवाबो दङ बेखौ औवा खांखुवा ना मा होनो बेखौहाय
औ
ओमफ्राय आरो औवानिफ्राय जोङो मा होनो बिदिनो बर'फ्राथ' मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरजोंहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नालाय औवा मेवाइखौबो जोङो जानायखो ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो ना औवा मेवाय अम औवा मेवायखौबो बाहाय जेनेबा औवानि गोरलै बे माबाखौहाय बिथराइखौहाय इखौ ओंख्रि संनायखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो ना। औवा मेवाय जायखौ जों औवा मेवाय होनना बुङो आरो ना। आरो औवाखौहाय जोङो मा होनो फालांगारियावबो बाहायनाय जायो जेरै दा गुबुन- गुबुन जायगानिफ्राय बिदिनो बे जोंनि हादोरनि फ्रायनो जेनेबा गुबुन -गुबुन जायगानिफ्राय हाय रायजोनिफ्राय जेनेबा जोंनि बे माबायाव लांफैयो आरो ना औवाखौहाय जेनेबा बिजाब बानायनो थाखाय बिबायदि बानायनो थाखाय आरो ना।
औ दा नोंथाङा माने औवाखौ बिजाब बानायो होननानैथ' बुंबाय ओमफायो बिनि अनगायैबो माने आथिखालाव बैगानिकनि आदबजों माने औवाखौ मा मा मा महराव होनो हाबावो इखौ मोनथिगो नामा।
औवाखौथ' जोङो बिजाबाव बा ओरैनो सरासनस्रायै बिजाब बानायनायाव बाहायो। थिक बिदिनो बिजाब बानायजों लोगोसे निउस पेपार मा होनो बे मा होनो निउस पेपार माने मा होनो रादाब बिलाइ बेफोर बानायनायाव बाहायो बे बेफोरो लेखायावनो गोलैयो गोलैनाया। थेवब्लाबो औवाखौ जोङो बि बिदिनो जेनेबा जौगालु आदबजों बिदिनो गुबुन मा होनो गुबुन गुबुन माने जेनेबा माबायाव सोनानै जन्थ्रफ्राव सोनानै एकदमबारे समायना समायना बिबार बायदिसिनाबो बेफोराव बानायनो हायो आरोना। बे औवा औवानिफ्रायनो बिदिनो जेनेबा जिरायग्रा मासिफोरबो बिदिनो बिदिनो समायना समायना बानायो आरोना जेनेबा जौगालु जन्थ्रफोरजोंहाय सोनानै जेनेबा बेखौ फालांगियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ दा होनबा नोंथाङाथ' माने औवानि बागै गोबां खोथा बुंबोबाय आरो फोरमायथिनाबो होबाय जे माने औवाया जोंनि थाखाय माने जोबोद हेफाजाबगिरि होननानै बुंनो हायो। बियो आरोना। आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि जिउआव गोबां मदद होबोगासिनो होननानै जों बुंनो हायो आरोना जिउ मानसिनि जिउ खुंनायनि खावसे बाहागो होननानै बुंनो हायो आरो उम
गुबुन हारिफोरनि थाखाय नङाबाबो औवाया बर' हारिफोरनि थाखाय जोबोद माने गोनांथार आरोना जिउआवहाय। मानो होनोब्ला गोदो गोदोइनि ओंखायनो बर'फ्रा बे औवाजोंनो जेनेबा गावसिनि नांनाय खिनिखौहाय औवाजों मा मा औवा गैयाबानो थारमाने गोदो गोदायनि जिउ खुंनाया आद्रा जाना थायोमोन आरो ना थिग बिदिनो आथिखाल आथिखालावबो गोबांखौ नुवाबाबो खमैबाबो जोङो औवाखौहाय बाहायबोगासिनो आरोना
औ
नोंथांनाव मा फोर आरो एसे फोजोब नानो औवानि बागै एसे जेनेबा नों ओ मिनथिनायफोर जेसेबांसो मोनथियो बिसोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा
औवायाथ' बि दिनो नोंथां। माने औ
औ ओं आगजुफोर बानायनो हायो। औ। औ।
दा
ओं जोंना दायो समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।